हेल'
औ औ नोंथां खोनादों ना? औ खोनादों।
औ ओ दा आङो नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै। हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ औ ओ ओ आयदायानो जाहैबाय जों ओ आबहावा बा इनभायरमेन्ट बेनि सायावहाय सावरायगोन आरो। ओ जोङो गुबैयै आबहावा होननानै बुङोब्ला ओ जों ओ मिथिंगायाव थानाय ओ सोरबिथिं बा सोरगिदिं जेरै बिफां लाइफां मानसि मानसि दुमसि दैमा दैसा गासैबो जिब जुनार ओ बेफोरखौ लानानैनो मोनसे आबहावा जायो आरोना ओ दा आबहावा होनोब्ला जोङो ओम गुबैयैहाय
जों
औ
आबहावाखौ माबायदि बे जोंनिया फैग्राया जों माने आबहावाखौ साखोन सिखोनै लाखिनाया जों सुबुं माहारिनि मोनसे बि बान आरो मावनांगौ बिबान दा सुबुं माहारिनि गेजेरजोंसो आबहावाया माने ओ दाजायो आरो जेनेबा जोङो सुबुं माहारि बेयानो जों जुदि ओ मिथिंगाखौहाय माखासे बिथिङाव जोङो ओ फोजोबस्राङोब्ला बा जों माखासे नाङै बुस्थुफोर बेफोर खौ जों जानला मोनला ओ बाहायोब्ला जोंनि आबहावाया माने ओ गुबुंले जालांनो हमो आरो आमफ्राय जुदि जोङो आबहावाखौ साखोन सिखोनै ला लाखियोब्ला जों ओ माबायदि ओ रोखोमै जों साखोन सिखोन लाखिनांगोन बेबाय दिखौ नोजोर बोनानै जोङो साखोन सिखोन लाखियोबाथाय जोंनि आबहावाया मोजां जागोन बा साखोन सिखोन होननानै बुंनो हागोन दा आबहावा जेनेबा जुदि आबहावाया साखोन सिखोन नङाब्लाथाय माने जोंनि देहानि थाखाय बा सुबुं माहा रिनि थाखाय गासै जिब जुनारफोरनि थाखायबो खहा गोनांबो जानो हागौ आरो बेनिखायनो ओ दा आबहावा होननानै बुङोब्लाथाय गुबैयै सुबुं माहारिनि जे ओ मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय गासिबो हुदा बेफोरनि ओंखायनो माने बांसिनैहाय आबहावाया सोनारो आरो ना खोनादोंना नोंथां औ औ दा नोंथाङा ओ नोंथांनाव आङो मोनसे सोंथि खालामनि ओ जेनेबा जों आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जोङो माबायदि राहा लामा लानांगौ होननानै नोंथाङा सानो
औ औ दा आं नोंथांनि एन्सारखौ होनायनि सिगाङाव गिबियावनो आबहावानि सायाव सोमोन्दै एसे माबोरै ओ गुबुंले जायो आबहावाया बेनि सायाव एसे फोरमायग्रोनो सानग्रोदों
दा दा बुङोब्ला आबहावा होनोब्ला थ' नोंथाङा जि ओ नोंथाङा एसे सिगाङावनो फोरमायखाबाय जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार हाजो हायेन जौवेन दैमा दैसा गासैजोंबो जा सुबुं माहारि बा गासिबो ज' जानानै जा मोनसे थासारि सोमजियो बेखौनो आबहावा होनो दायो गिबियावनो बेखौ साब सिखोन लाखिनायनि सिगाङावनो माबोरै लेथ्रा जादों बा माबोरै गुबुंले जादों आं बेखौ एसे फोरमायग्रोनो सानग्रोदों गिबियावनो बुङोब्ला आबहावाया गोबां रोखोमाव गेब्रेेंनाय जादों ओ जेरै गोबां रोखोम बुङोब्ला बार बारा गेब्रेंदों गिबियावनो बिनि उनाव दैया गेब्रेंदों हाया गेब्रेंदों दाया दायो आं गिबियाव बार गे बुंुनो होनोब्ला गिबि गाहाय जाहोनानो जाबाय गासैनिबो गाहाय जाहोनानो सुबुं अनजिमा बांनाय बे सुबुं अनजिमा बांनायनि फ्रायनो गासैबो जा जेंना बे सोमजिबोदों गाहाय बुंनो थाङोब्ला - सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो दंफां लाइफां दानफायनाया जादों बे दंफां लाइफां बे दंफां लाइफाङा दानफायनाय लोगो लोगोनो बारमणडलाव जोंनियाव जा कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि बिबाङा लासैनो बांलांनो हमो लाइफाङा जाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ लाइफाङा लायोमोन बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि बिबाङा बांबोनो हमगोन अब्लानिया जोंनि बुहुमावनो जा कार्बनडाइ अक्साइदआ बुंनो थाङोब्ला एसे गुदुं गेस जायो जोंनि बार मडलाव बिदुंनि बांथायाय दुंथायखौ बांहोयो बांनानै गरम बांसिन खालामो जायनि जाहोनाव बुंनो थाङोब्ला जा बुहुमनि गोजौ जायगायाव एबा हाजो ओनसोलाव जा बरफ आवलि बरफफोर थाखानानै दङमोन बे बरफफोरा आवलिनानै हायेन फारसे बोहैबोनो हमदों लासैनो बेनि थाखायनो मा जादों जा हायेन ओनसोल बेयावहाय गोबां बिबांनि दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनदों
उ उ उम
सुबुं अनजिमानियाव एबा हायेन ओनसोलाव गोबां रोखोमनि खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दााबयावहाय सुबुं सुबुं अनजिमानिबो जिउ थांदों बहाबा आरो बहाबा धोन सम्फतिनि खहा जादों आबादफोरनि खहा जादों बायदिसिना दा बेनिखायनो बेखौ होबथानोबा गिबियावनो जादों दंफां गायनाय एबा दंफां दानफायनाय गोबथानाय फांसे दंफां दानफायोब्ला फांबा गायनांगौ दा बुंनो थाङोब्ला बेबो गाय गायनायजोंल' जाया बेखौ जेब्लासिम देरा मोजाङै बेखौ जोथोन लानांगोन
मोजाङै बेरा दुंफैनानै बेखौ देरनायसिम जोथोन लानांगोन बे जादों मोनसे सुबुं मोनसे जा आबहावा गेबेंनाय बेखौ होबथानो हानाय जागोन आरो जा सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायाबो जादों बेबो दंफां दानफायनायावनो थांबाय आदाय नैथि जाहोना जादों सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो गारि मथरनि बांद्राय बाहायनाय जा जोंनि गारि मथर बेवहाय माखासे खनियारि मुवा थाव पेट्रल ओ बायदिसिना बाहायनाय जायो। आरो बियो खामोब्ला ओ माखासे उखुन्दै ओंखारो बे खुन्दैया माखासे लेथ्रा गेसफोरा गोरोबफानानै जोंनि बार म्न्दलखौ एबा बारखौ गेब्रेंनाय खालामो आरो बेजों लोगोसे ओ दारिमिन कलक खामनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरबो
औ औ
दा बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौ ओ जा गारि मथरनि बांद्राय बाहायनाय बेफोरखौ एसे खम खालामनांगोन बहाबा बुंनो थाङोब्ला ओ खम खम खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ दा जोंनि खनियारि मुवा बाहायनाय बा बांद्राय बाहायनाय बेयो खमिगोन। थाव बाहायनाय बायदिसिनाया खमिगोन बहाबा खाथिफोर जायगाफोराव नोङो थाबायनो थांनो हानायाव गारि मथर बाहाया लाबानो थाबायना थांनाय साबसिन जायो बेयो जाहैबाय आरो ओ बुंनो थाङोबा सुबुं अनजिमा बांनायखौ खमायनांगोन दारिमिन कल कारखाना बांद्राय बाहायनायखौबो एसे होबथानो हानाय राहाफोर थायोब्ला बेखौबो खालामनांगोन। आरो बेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला दै गेब्रेंनाय बे दै गेब्रेंनायाबो गिबियावनो जादों सुब अनजिमा बांनायनिफ्रायनो जादों बेबो। दा सुबुङा गावनि जानाय लोंनाय बायदिसिना ओ गारजा मुवाफोर बेखौ दैयाव औ दडाइरेक्ट गारनाय थोंजोङै दैयाव गारनाय बेफोरनि थाखायबो दैया जा जोंना गोबां गेब्रेंनाय जादों। ओ बेफोरखौ बेफोरखौ डायरेक्ट गाराब्लानो एबा सेवनो रोङि माखासे प्लास्टिक बेसादफोरखौ गारो बेफोरखौ गाराब्लानो दाबसे जायगायाव थुबर दोननानै सावोब्ला एबा माखासे ओ फिन फोरान जाफिननाय आदब बाहायनानै बेफोरखौ अ बाहायफिनोब्ला रि इउस खालामफिनोब्ला साबसिन जागोन मानो होनोब्ला बे जा मा माखासे बेसादफोर गारनाया दैयाव गारनाया बेयो जोंनि सोलेराव हाबनानै जोंनियावनो बेराम सोमजिहोगोन आरो माखासे दारिमिन दारिमिन कल खानानिफ्राय ओंखारनाय माखासे गारजा मुवा बेबायाद दैयाव दडाइरेक्ट गारनाय जायो बेफोरखौबो होबथानांगौ। दा बेफोरखौ होबथायोब्ला दै गेबेंनायनिफ्रायबो जोङो ओ होबथानो ओ बारग'नो हागोन। आरो गाहाय जाहोन मोनसे दंबावो बे जादों जोंनि आबाद फोथाराव बाहाय बाहायनाय बांद्राय रासायनारि हासार आजिखालि बा आथिखालाव बोथोराबो एसे गाज्रि जानायजों लोगोसे एबा ओ मान-मानसिफोरा बांद्राय फालांगियारि एबा ओ बांद्राय फालांगयारि आबाद दिहुननो थाखाय बांद्राय मुलामफ दिहुननो थाखाय माखासे रासायनारि हासार बाहायनाय जायो। बांद्राय फोथाराव बे ओ रा रासायनारि हासारानो दैयाव गोरोबफानानै दैखौ गुबुंले खालामदों। बेनिखायनो जों हायोब्ला रासायनारि हासार बाहायनायनि सोलाय जोङो जिबारि हासार गोबोरखि बा खानस्रिजों बानायनाय जा हासार बेफोरखौ बाहायनाय साबसिन जायो आरो दै गेब्रनाय मोनसेबाव जाहोन दङ जा माखासे जोंनियाव खनियारि मुवाफोर थावफोर लाबोनाय जायो दै लामाजों। लैथो लैथोनि गेजेरजों बेफोरबो माबा माब्लाबा जाहोनाव ओ माबा मोनसे जाहोननिनि थाखाय जाब्रबथाय जानानै जा थावफोर लाबोनाय बेफोर लैथोआव गोग्लैयो गोग्लैनानै दैखौ गुबुंले खालामो। ओ बेफोरखौ बेफोरखौबो ओ जा जाब्रबथाय जानाय बेखौ होबथानो हानाय माखासे राहाफोर लानाया मोजां जागोन। आरो बेनि अनगायैबो दंबावो हा गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय थ' गाहायै बुंनो थाङोब्ला रासायनारि हासार बाहायनाय मानसिनि बेफोरखो एसे खमायनांगोन आरो
आथिखालथ' माने गोबां रासायनारि हासार बाहायो आरो उम
आरो माखासे जाहोनफोरबो दंबावो हा गेब्रेंनाय जानायनि ओ जेरै खरान रानस्राव बोथोर जायो बिदुं बांद्राय जानायनि थाखाय जादों।
औ नोंगौ
बिनिफ्राय आरोबाव दंबावो ओ खनिमानि बांद्राय दिहुननाय हा जावनानै एबा हाजो जावख्लानानै दिहुननाय जायो।
ओं नोंथां ओ नोंथांनि बायदिब्ला
औ नोंथां जोंना समा जाबाय नामा?
अ औ जाबाय जाबाय नोंथां औ अब्ला दोनथ'नोसै ना नोंथां माने फोजोबथ'नोसै?
औ नोंथां।
नोंथांजों सावरायनानै जो गोजोननाय मोनबाय ओ गोजोनथों उम
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय जोबोद गोजोन्थों।
औ